औ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथां ओ ओरैनो खबर सबर मोजां अह आं नोंथांनाव जेन'बा दा थ दैज्लां बोथोर दा ओरैनो मा खालामनानै दं बेखौसो खबर लानो फन हरदोंमोन आरो नोंथां। औ नोंथां।
लाय माइ आबादावनो नांथाबना दं नोंथां आङो।
औ नोंथां अब्ला नोंथाङा बे जेन'बा माइ आबाद होन्दों नालाय माइ आबादनि थाखायथ' खोथिया जोबोर गोनां दा नोंथां खोथियाफोरखौ माबारै फैयो बेनि बागै एसे फोरमायदों नोंथां दे?
उह जागोन दे नोंथां खोथिया फोनायबो नोंथां जोङो गिबियावनो जोलैखौ बासिनानै लाग्रोनो रोंनांगोन आरो नोंथां औ जोलैनि सायाव सोनारो नालाय आबादा माबायदि जागोन ओमफ्राय गिबियावनो नोंथाङा मा माइखौ गायनो सानदों? खौबो नायग्रोनांगोन आरो नोंथां जेनेबा नोंथाङा रन्जित गायोना सापर गायोना बिदिनो माइब्रा गायोना बिदिनो गोबां बंग' बन्दु थानाय बा बिदिनो गोबां बिबांनि माइ ओंखारबाय मासुरि होननायबो ओंखारबाय। बिखालि बिदिनो नोंथाङा माखौ गायनो बेखौ नोंथाङा गिबियावनो बासिना लाग्रोदो बेनि उनावहाय नोंथांनाव जुदि माइआ बे जोलैया गैयाब्ला नोंथाङा बाजारनिफ्रायबो बायना मोनगोन आरो बेफोरखौ। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ गायनायनि सिगाङाव मा खालामो? आबाद फोथाराव मोनसे जायगा नायनांगोन जेराव फोथारा समान जानांगोन दै थानांगोन आरो माने दैया समानै थानांगोन बेनि उनावहाय नों बेखौ एवहोगार एव खेबसे एवहोदो जेखौ जोङो खारायनाय होनो खारायखांनायनि उनाव जोङो मा खालामगोन बिनि जिं जिं सोरगिदिं थानाय आलिखौ जोङो खदालजों जावगोन आरो जायखौ आलिफार दाननाय होनना बुंनाय जायो जोंनि रावाव बेनिफ्राय आलिफार दानखांनायनि उनाव जों मा खालामबावगोन फिन खेबसेबाव सामार होगोन। नैथि खेब एवनायखौ जों सामार होनाय होनो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला सामार होबाय अब्ला आरो माने जोङो लोगो लोगो एवबाय थानाङा आरो ना नोंथां माने एसे दोनहाबनांगौ साननै सानथाम बेफोरदि गेजेराव मानो होनोब्ला हाग्राफोरा जाहाथे सेवलाङो बेनि थाखाय बे हाग्रा सेवनाय गाज्रि जाया नोंथां बे हाग्रा सेवनाया हासारसो खालामना होयो आरो बेनिफ्राय जोङो सामार होखांनायनि उनावबो साननै सानथाम बिदिनो सानब्रैहालागै दोननानै बा सानबाया लागै दोननानै जों मा खालामगोन सेवगार होबावसिगोन। माबाखौ हाग्राखौहाय बेनि उनाव जोङो फिन खसेबाव आरो एवगारलायसिगोन थामथि खेब एवनायखौ जों एवगारनाय होनो बिनि उनाव आरो एवगारखांनायनि उनाव बोथोरखौ नायनानै नोंथाङा साननै सानथामसो थानानै फिन एवनानै खो खोथियाखौ फोनो हागोन आरो खोथिया फोनाया बोरैबायदि होनबा नोंथां खोथियाखौ जों गिबियाव जेब्ला नोंथाङा थामथि खेब एवगारो आरो ना बे समाव जों मा खालामनांगोन उम जि जोलै बेखौ नोंथाङा दंग' बा फुख्रियाव सोमनांगोन आरो जुदि दंग' फुख्रि खाथियाव गैयाब्ला नोंथाङा माखासे खासफोराव जेर बालथिं खान्था बायदिसिना नोंथाङा सोम लानो‌ हागोन‌ आरो बेनि उनाव नोंथाङा हरसे सोमखांनायनि उनाव बेखौ माइलिखौ बोखांदो‌। बोखांनायनि उनाव मा जागोन माइलिखौ बोखांबा नोंथाङा हायावहाय बेखौ जमायै लखबना दोन्दो लखब माने बिनियाव‌ सायाव मा खालामगोन थास' बिलाइजों खोबनानै दोन्नांगोन आरो थास' बिलाइ गैयाबा गुबुन बिफां बा गुवार बिफांनि बिलाइफोरजों नोंथाङा खोबनानै दोन्नो हागोन। बेनि उनावहाय मा खालामगोन बे सायाव फाथोनि बस्था बे फाथोनि बस्थाखौ जोङो खोबनानै दोनगोन आरो जाहाथे बेयो थाबैनो गाजा हरो आरोना। बिदिनो हरसे हरनै दोननायनि उनाव बियो गाजा हरगोन। जेब्ला गाजा हरबाय अब्ला नोंथाङा बै सानखालि नोंथाङाहाय फोथाराव हाखौ फोमोन्ना लादो हाखौ फोमोनना लाखांनायनि उनावहाय बै हाया बै एवाथाय दौरा दौरि जायोना बेखौ नोंथाङा होनानै समानै खालामना लादो आरो समानै खालामनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा खेबसे बोथोरखौ नायनांगोन जुदि बोथोरा अखा हागोन बायदिब्ला हराव अब्ला नोंथाङा दै लानानै दैयावनो फोनांगोन आरो नोंथां जाहाथे माइ आ अखा हायोब्ला बुसोमजानानै माने जमा बा लद्रा जानानै थाया बेनि थाखाय जुदि अखाया गाबोन समफोरनो हागोन बायदिब्लाथाय नोंथाङा गोरानै बेलाबो फोनो हागोन आरो दैखौ आं एंगारनानै। ओमफाय जोङो खोथियाखौ बै खोथियानि बा माइलिनि गाजाखौ नोंथाङा गोलाव गोलाव खालाम नाङा। जुदि गोलाव खालामो अब्ला बेयो खुबैनायाव बा फोनायाव खस्थ नाङो आरो नोंथां माने नांगौ बायदि जायगायाव बा जान्थायायसिम खारा आरो बेनिखायनो नोंथाङा बारा गाजाखौ गोलाव गोलावै बेरहोनाङा आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा बिदिनो सान जि बा जिबासो थानानै नोंथाङा बेखौ बेहाय बे जेनेबा बे खोथिया गब्लनायनि थाखाय बेहाय भिटामिन बा हासार होनांगोन आरो जाहाथे मोजाङै जौखांबोयो। बे लोगोसे नोंथाङा रासायनारि हासारजों लोगोसे नोंथाङा माबाबो होनो हायो गोबोर हासारखौबो होनो हायो नोंथां। बेफोरखौ होयोब्ला खोथिया मोजां जाबोयो आरो। बिदिनो उनाव आरो नोंथाङा साननैसो थानानै खोथियाखौ नायहै बावदो नायहैनायनि उनाव माबाफोर नांबावगौबा मुलिफोरबा मुलिथ नाङा खोथियाव जोंहा बांसिनानो फ्राय हासार नांगौ जायो हासारफोर नांबावगौबा फिन आरो खेबसेबाव हैबावदो। बिनि उनाव नोंथाङा खोथियाखौ ओ ब्रैजि ब्रैजिबासो दिननि उनाव नोंथाङा खोथियाखौ फु फुनानै गायनो हागोन आरो ना नोंथां। खोथियाखौ फुनानै गायनो हागोन। बे गायनायाबो एखेयानो नोंथां जेरै आं सिगाङाव एवनायनि बागै फोरमायदोंमोन आरो आलिफोर दान्नायनि बागै फोरमायदोंमोन बिदिनो नोंथांङा हाया बुरजाब्लाथ ननि मानसियाथ खम जायो नालाय जोंनिया। होमबाथाय नोंथाङा माखासे मानसिफोरखौ खामला बा हाजिरा लिंनानै गायहोनांगोन आरो। थिग बेबायदिनो जों